खोनादोंना?
औ।
ओम बिदिब्ला जों टपिकआव फैनोसै ना
औ दे।
ओ जों बर'नि फोरबोफोरनि बागै सावरायनोसै। ओ गिबियावनो जोङो बर'नि मा होनो फोरबो होनोब्लाथ' जों बैसागुखौनो गिबि होनना बुङो नङा होनोमब्ला
नोंगौ।
बैसागुआ बर'फोरनि एंगारनो हायि मोनसे फोरबो आरो। बेखौ जोङो माब्ला फालिनाय जायो होनोब्ला जों सैथ्र दाननि ओ जोबथा सानखौनो। सोसौ बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो नङा होमबा औ औ। उम। बैसागुखौ जोङो गासै दै मोनसिनि मा होनो बेखौ बाहागो रानना लादों होनब्ला
औ।
गिबिखौ जों मोसौनि सान हिसाबै फालियो नैथियाव मानसि दिनि थामथियाव सैमानि सानब्रैयाव मा होनो अमानि सानबायाव दाउसिन बिदिनो सानद'आव हांसो फारौ ओमफ्राय मा माहोनो बेखौ सानसनियावहा जों खुरमा बाहागि आलासि जालायनाय नङा होमब्ला। बे फोरनि गेजेरावनो जोङो दा मा होनो मोसौ बैसागु बे खौ रायलायनोसै आरो ना सावरायग्रोसै। मोसौ बैसागु होनोब्ला जों बे मा होनो संक्रान्ति होनोना बे अ सैथो द जोबथा सानखालि जों मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ मावो आरो मोसौ थु बेनो होनोब्लाथ' जोंहा गोबां मा होनो फुंनिफ्रायनो जा जगार खालामनाय जायो नङा हब्ला औ बुथुमखाना औ बुथुमना ला खानायनाय जायो न बेहाय बेवहाय जों गोबां मा होनो बिफां लाइफांनि ओ बेदर बा मा होनो बेखौ देन्था बेफोरबायादि लायो नङा होनबा
जायो आरो ओ
बेवहाय ओ होनोब्ला जोङो मा होनगोन बेखौ दिग्लिलिथि लायो नङा
ओं डिग्रि लिबि लायो
थाराय बलि बिदिनो ओ फान्थाव लाव बेफोरबायदि लानाय जायो मोसौखौ जोंङो ओ थुखैनो थाखाय सबाय बा हालदै देनानै लायो। आरो खायसे खायसे हांगारखौ औ औ औ मानो बेखौ फोननायनि ओ जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जेब्ला मोसौखौ थुखैयोना थुखैनानै ओ ह हगारनाय जायो थुखै- खांनानै खुबैनानै बिदिनो हगारना होयोब्ला जेनेबा हाग्रानि जिब जुनार फोरा गिनानै खारो बेनि थाखाय फाख्रा सिख्रा दागो फोननाय जायो न ङा होनबा अ बिदिनो मा होनगोन
उ आरो माबा बेफोरखौ मा होनो फुङाव जेनेबा थुखैैस्रां लोबस्रां खालामनो लाङो मोसौखो जोंनिया गासैबो बर'फोरा ओ दैसाफोराव आरो हाखर दङ बेफोरबायदि उ
फुख्रि लांनायखौ गारनाय
औ औ
बेनिफ्राय मोसौफोर मा होनो जों गोदान फागाजों खायो नङा होनब्ला
ओं मोना मोना बिलियाव नआव लाबोनानै
औ
गोदान फागाजों बावो जेनेबा ओ मोसौ गोलियाव आलारि बाथि ओं गोदान गानहोयो होननानै बुङो आरो
जेब्ला ओम थुखैनो लाङो नायाव जोङो बे थाराय गाजल्लि बायदिसिना जों बुनानै लाङो आरो जाहाथे मोसौआ मा होनो बेराम आजार जाया
औ
अब्ला बिदि फोथायनाय दंना?
औ फोथायनायनि बिदिनो
फ्राय मा होनो बेखौ उम जोंङो आसुगुर बायदिसिनायाव थाव गुबै बायदिसिना फोनोना आ ओ मोना बेयावहा उम बेनिफ्राय उम मा होनो बेखौ